हेलौ।
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां दे बुं।
अह जों दायो होमबा मा होनो बर'फोरनि हाबानि सोमोन्दै रायलायनोसै ना?
रायलायजागोन दे नोंथां।
अ बर'फोरनि हाबा होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जेनेबा मा मा मिथियो? फोरमायनो हागोन एसे
हाबा होनोब्ला ओरैनो जोंना गोदोनि हाबा आरो दानि हाबाया एसे सोलायनायखौ नुनो मोनबाय नङा होमबा? गोदो जाहैबाय जोंनिया मा होनो ओ हाबा जायो ब्ला ओ दाबो बुं औबाबा गामियाव सोलियो आरो अब्लाबो बांसिनानो सोलिला आं बेखौनो फोरमायनोसै जा मिथियो बेखौनो ओद गोदोनि हाबा दाननाया जायो बायदिना हाबा जायो। ब्ला हा थारमोन आरो ना आथासुनि खुर हाथासुनि खुरनाय
औ अ हाबाया गोबां रोखोमनि थायोना
हाथासुनि खुरनायाव जोंना बर'नि ओ मोनसे ओ हाथासुनि होननाया बर'नि मोनसे आंगो थारमोन आरो ना जेरै हाथासुनि होननायाव जोंना ओ
हौवा हिनजावा माने हिनजावा ओंखाम ओंख्रि संनानै माने हौवानो फार्स्ट ओंखाम दौलायनाय जायोमोन बे समाव ओमफ्राय हौवा इं हिनजावा माने बेयाव ओंखाम ओंख्रिखौ हिनजावानो सं हिनजाव गोदाना संजोबनांगौमोन माने खस्थ' मोनोमोन आरोना बिदि बेफोरो माने आरो माखासे नियम दंबावोमोन ओमफ्राय आरो दानियावथ' बेफोरबायदिखौ नुनो मोनला। जेरै जोंना दानि ओ दानि जुगाव जोंना बिदिनो ओ सेंग्रा सिख्ला सानैजों गोसोथोबाय फैबाय नङा होनबा? बिनि उनाव हाबाद दानबाय ओ सासे हाबा दाननायाव जोंहा मा होनो बेखौ ओ दौरिफोर फैफायोना? दौरि थायो गामिफोराव हाबा दानब्ला बेफोरनो माने माखासे ओ गावबा गावनि धोरोमजों माने हाबाखौ दान नानै होनाय जायो आरो बेफोराव माखासे ओ नियम दं बेफोरखौ आंङो एसेबा गोथौ गोथौयै ओ बुंहरथ'ला जिहेथु जोंहा ओ माखासे मा होनो बादाबो दंना औ औ औ बेखायनो माखासे गोथौ सिम हाबैथ'ला आरो आं ओ ओमफ्राय नों नोंथांङा दायो जिथुनाखि दंङना बे थानाय समाव नोंथांङा नोंथांङा मा खालामनानै थानो मोजां मोनो जिहेथु मबाइल दांनानाय ओ जेरै मुभि फिलिम उम सिनेमा नायनाय आरो बहाबाफोर बेरायनाय आरो गेलेनाय बिदिनो बायदि बायदि आरो नोंथांङा मा खालामनानै थानो मोजां मोनो ओरैनो समखौ हगारनो
अ सम हगारनो होनबाथ' दाना म मबाइलानो बारा जाबाय मबाइल नायना मबाइल नायना नानैनो थानो मोजां मोनो आरो ओरैनो ओम जेनेबा मोजां बोथोर जाबाथाय बेरायला बायनानै थायो आरो दसे समखौ जोंङो बेलासेयाव
औ औ
नोंथांङालाय
आंबो नोंथां ओरैनो आंङो दखान फिसा गंसे होयो नालाय ओ जेब्लानो फास स्ट'मार गैया जेब्लानो सम मोनो अब्लानो आंबो मबाइलफोरखौ माने नायनाय जायो आरो
ओं माखासे औ औ माखासे रोंनांगौखौ जोंङो माने मब मबाइल नायनानैबो रोंङो
औ
आरो मबाइलजों लोगोसे फरायनानैबो बिजाब फरायनानैबो जोंङो रोंङो।
औ औ
बिदिनो नोंथांङा माबा माबि बिदिनो मा बिजाबफोर फरायनानै मोजां मोनो बेखौ बुंनो हागोन
बिजाबाथ' ओ ओरैनो सल'फोर आंङो बिराद मोजां मोनो ओ सल'खौ ओरैनो फरायनानै सल' बाथाय माखासे सर्ट सर्ट गियानफोर जों बुथुमनो हायोना ओ जेरै माखासे ओ बाथ्रा फावफोर बायदिबो बुंनाय ओ मिनथिनो मोनो बेफोरखौ माने मिथिनानै मान थि फोरजों रायज्लायफिनो जोबोद मोजां मोनो आरो बेनि थाखायनो सल'फोरखौ फरायनो मोजां मोजां मोना
उम नंगौ
ओमफ्राय नोंथाङाथ' ओ हाबा जाबायना? ओमफ्राय बै ओ, गंसे न'खर, ओ दानो थाखाय ओ नोंथांमोना जिबायदि ओ माबायदि थासारियाव थायोब्ला गंसे न'खरा ओ जोंखाङो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो दे,
ओ गंसे न'खरखौ जोंखां होनो होनबा माने सानैजों गोरोबलायनाया थानांगोन, जेनेबा बिसि फिसाय नोंङो दानि जुगावथ' नुनो मोनो आरो माने फिसा फिसा नंखाय खो हाथायावनो बा खुद्रिलायनाय बा गारलायनाय,
उम
आरो नङैखौनो नंगौ बायदि बाहाना खालामनानै, इदिनो सानैजों गेजेराव बुजिलायनाय गैयैयाबाथाय माने न'खरा गावो होननानै आं सानो आरोना? ओमफायो माने मोनसे न'खर खौ जोंखां होनो होनबा थाय गोरोबलायनाय आरो बुजिनाया थाथारनांगौ आरो जेनेबा बैहा सम मोनाखै होमबा नोंनि नोंङो माने बुजिनांगोन आरो बेहा सम गैथ'वा, जेबो नंङा उनावबाबो जोंङो, सावरायलायगोन बे खो खौ बिदि होननानै थानो नांगौ। सानैजों बुजिलायनाय सम फोरखौ होनो हानाय जानांगौ आरो। एसां सम होनो हाथारि, बेफोरबायदिबो जानो नांङा। जेनेबा न'खरनि, ओ बिसिनो नंङाबा फिसायनो थाखाय, ससे दुइ मिनिट समखौथ' होखानांगौ आरो। माबा मोन बिसि फिसाय सानैजों गोरोबलायनानै सावरायलायनानै सोथ'न, न-खरा सोलिगोन नालाय
थिगानो नोंथां ओमफ्राय नोंथां जे जिथुनाखि गावनि आंगो बिमा बिफा बेफोरखौ जोंङो उन्दैनिफ्रायनो ओ मोनबोयो नंङा होमब्ला, दा बैफोरखौ जोंङो। जेब्ला गुबुन सासेनि न'खराव फैयो अब्ला जोंङो बैफोराव माबायदि दुखु जा ओ जेनेबा दाहाफोर माबाफोर ओ दुखुफोर खालामहरनाय जायो नामा एबा सहायनो हाथावै माबाफोर ओ दुखुफोर जायो नामा बे फोरमायदो दे एसे जिहेथु आंगो बिमा बिफाखौ गारनानै फैनाय जायो।
औ औ बेथ' मोनसे नियमखा होननानै बुंनांसिगोन बेहाय हाजार दुखु जाबाबो नोङो गावनि बिमाखौ नों नांगौ टाइमाव मोननो थांला आरो।
औ।
ओम गोदोनिफ्रायनो बेथ' मोनसे नियमखा हिनजाव फिसाया मालायनि होननाय मोनसे खोथा खोथा दङ ना?
औ।
बिदि बुंनाय जाबाय आरो दुखु होनना बुङोबा बेबायदिनो जेनेबा नोङो फिसायनि बिमा बिफाखौबो गावनि होननानै सानोबा न'खरा बेहायबो मोजां जागोन। बैसोरनि न'खराव जाहैबाय ओमफ्राय आंनि फंबायनि हिन हिनजावआनो जालायगोन बेफोरबायदि आरो मोनसे।
थिगानो नोंथां ओमफ्राय जोंनि जोंहाथ' बैसागु फोरबोफोर थायो नङा होनब्ला? बैसागु फोरबोआव मा? माखासे जोंहा निसा लोंग्रा जेरै माइब्रा बिदै थायो नङा होनोमब्ला? आरो जौगिसि बेफोरखौ नोंथाङा मालाबाफोर लोंफेरबायबाय नामा?
ओ जौगिसि होनना बुङोबाथाय माइब्रा बिदैखौ आङो एसे एसे लोङो माबा बा बैसागोफोराव जेनेबा दालाय मो मोसानो ओंखारो नालाय ज' ज' जाजाय बेहायो एसे एसे लोंनाय जायो आरो
औ। ओमफ्राय नों ओ आंबो लोङो नों थां एसे लोङो आरो टेस्ट खालामनो मानो होनब्ला बाराद्रायलो एसे बोरैबा लों बुंबाथाय माने बिराद गाज्रि फैयो माने जौ गिसिनि फैनाया बिराद गाज्रिलाय माने थाब खारनो नागिरा निसाया एखेबारे आरो मा बुंनो आरो जै जौ फेबाथाय माने बिराद खस्थ' मोननायखौ नुहुरो आङो
नंगौ दां बो ओ।
नोंथाङा संनो रोंङो आरो रोंङा जौफोर?
आंथ' ओरैनो जौफोरखौ संफेराखै।
संफेराखै आं ओमफ्राय मिथियोना मिथिया संफेराखैबाबो?
संफेराखैबाबो आङो ना ओ माइब्राखौ जेनेबा जों दानि जुगावथ' माने गोदान-गोदान माबा नियमफोरा जेरै माने गोदो खान्थायाव सङोमोन नालाय दाथ' कुकारावनो संसै
उम
कुकारावनो बिदिनो संनानै एमाव एमाव जे जोङो जि एमाव बेखौ होबासो माने जुमाय जायो।
उम
ओं एमावखौ दालाय मोखना बिलाइ आरो बिदिनो सिनि बिलाइ बेफोरजों देनानै
उम खालामनाय जायोना औ
बेखौ हरनै हरथाम दोननानै सान्दुङाव होना दोनोना फोराननानै बेखौनो माने जुमायखौ संनानै बे माइब्राखौनो ओंखाम बायदि संनानै बेहाय माने फोननाय जायो आरो बे एमाव ओमफ्राय बिदि फोननानै प्लास्टिकाव दोननांगौ नामा हरनैफोर
औ
नाव नोङ थ नङा बालथिं खोबग्रा थानायाव बिदिनो खोबना दोनबाथाय बेनिफ्राय रोसि ओंखारबानो बे जोंनि माने जौ बिदै होननानै बुंनाय जायो आरो बेखौनो
औ ओमफ्राय नों संनाय खावनायाव आखा-फाखा जानांगौ
ओं संनायाव बिदिनो ओ संस्ला संसाबो आरो गासै गासिबखौबो
औ औ ओरैनो मा मा ओं संनो रोङो दे खोन्थादो एसे
बर'नि ओंख्रिफोराथ' जेनेबा आं गासैखौबो एसे रोङोआनो नारजिबाबो सबायानो जा नारजि अमायानो जा
अ बेफोरखौ बोरै बोरै सं संनाय जायो खोन्थादो एसे
औ सबाइ सबाइ खारैखौ उम उम जेनेबा दानि गोदोथ' सबायाइखौ गथाबो मोनोमोन दायो माने बिदि गथा नङाबाबो मोनखायो आरो उनखानायबो
उम
दा बेखौनो सबायखौ दसे सम संना दोननानै ओ बेनिफ्राय बिगुर गोसोम गोसोमा ओंखारनाय बायदि आरामनो सुना लानानै बेखौ कुकाराव होनानै सङो आरो आङो बयनिबो संनायनि माबाया नियमा आलादा-आलादा खोमा आंना माने बेबायदि आरो कुकाराव खनसे नङाबा खननै ओ हुइसेल होना लाग्रोनानै
रुख'नाय बायदि खालामबाय आरोना
औ माने दाउफोरजों सङोबा दाउखौ एवना लाग्रोदो गेब्लेखानाय बायदि थाबनो गेलेनाय बिदि आर
औ दाउफोरजोंबो जाजायो नामा?
औ सबायजों दाउ सबायजों साम' गासैजोंबो
बोरै बोरै सङो जेनेबा दाउजों सङोब्ला? दाउखौ संगोरो ना सबायखौ संगोरो?
औ सबाय ओ सबायखौनो आङो कुकाराव रुना लाखाबाय नालाय बे सबाइया गेब्ले खाबाय
औ
ओमफ्रायो जुदि इदि कुकाराव रुनानै लाग्रोआबाथ' ओ दाउ खौनो एवग्रोना लानानै ओमफ्राय जेरै साम'जों सङो बेबायदिनो ओ साम'खौ जेरै एवग्रोना लायो बिदिनो दाउखौबो एवग्रोना लानानै ओमफ्राय सबाइखौ सुना लानायखौ बेहाय होबानो ओमफ्राय दैजों खारै होना होबानो सबाया इदिनो मोनलांफायो आरो।
औ अनला ओंख्रि संफेरबायना नोंथाङा?
औ अनलाखौबो संबाय।
मा मा होनाय जायो अनला ओंख्रिआवलाय?
अनलाखौथ' मोननै रोखोमनि जानाय जायो जेनेबा अनला खारै आरो अनला गोखै मोखैबो होनोना। मोननै रोखोमाव जानाय जायो आरो बिलाहि बिलाहि दालाय फिसा फिसा मोनोना बे जोंबो जायो अनलाखौ। ओमफाय आरो दायोथ' औवा मेवाइ ओंखारनायनि दिन नालाय औवा मेवाइजों खारैजों जायो आरो दा बायदियाव।
औ
औ संनाया माने औवा मेव अनला संनायनि प्रसेसा जोङो जि माइरंखौ
नोंथां औ होनबा नोंथां समाबो जाबाय मा।
औ औ जागोन दे नांगौबा बेनि सोमोन्दै उनाव रायलायफिनसै ओं। औ।